हेलौ
औ खोनादोंना हेलौ
अ दासो खोनादों नोंथां नोंनि माथोखो
दे होमबा खोनाबाय रायज्लायजासिगोन मानि सायाव रायज्लायनो सानदों
मानि सायाव रायज्लायनो माने
दे बुं
ओ खेलनि सायाव रायलायनो नामा एसे देहानि सोमोन्दै औ जों थांना थानायाव गावनि देहाखौ माबायदि मोजाङै लाखिनो हायो बेनि सायावनो एसे
औ रायलाय जागोन दे।
ओ नोंथांनाव मोन जों फिसा खुइसन सोंनि।
दे सोंजायो।
नोंथा थाङा फुंनि फुङाव सिखारनानै फार्स्ट अ बल मा खामानि मावग्रोयो?
फुङाव सिखारनानैथ' जों बेफोर बायदि जेनेबा मा बुंगोन ओ हाथाइ हुनाय एसे गावखौनो जेनेबा सिखारांनायनि थाखाय फ्रेस जायो आरोना इनिफ्राय बेफोर बायदि ओम जेनेबा सोरबाफोरबा फुङाव दुगैयो आंबो जेनेबा फुङावनो दुगैनाय जायो दाथ' गरम बोथोर नालाय। बेफोरबायदि सिखांखाबाय दु थाबाय ब्रासारि बेफोर बायदि आरोना बेनिफ्राय गिबियावनो मोनसे मोजां मा होनगोन बेखौ आदोद दङ आरो ना आंहा। फुङाव दै लोंनायनि लोंनांगौ आरो फुङाव दै लोंखायो आरोना आङो।
बेथ' देहानि थाखाय जोबोर मोजां
देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेनिफ्राय आरो बेफोरबायदि एसेबो जायै समाव लोंनांगौ आरोना दै। हायोब्लाथ' एसे गुदुं दैखौनो लोंनांगो थेवब्लाबो जेबो नङा नर्मेल दैखौबो लोंजायो सरासनस्रायै मोजां आरो जोंनि हरनि जानाय गाज्रिफोरा जेनेबा बेफोरबायदि सुस्र' जायो आरो बेफोरबायदि। दा नोंथाङा फोरमायजागोन फुङाव नोंथाङा माबादि खालामो।
आंबो बेफोर बायदिनो फुङाव सिखारनानै ब्रास जों हाथाइ मानज ग्रोबाय बेनि उनाव मोखां सुखांनानै दै लोंबाय गिलासे नर्मेल। बेनिफ्राय एसे थाबाय थिंबाय।
औ
आरो सान्दुङाव दसे था जिरायो आङो माने भिटामिन दि भिटामिन लानो थाखाय सान्दुं बेहायबो जोङो भिटामिन मोननो हायोना‌।
नंगौ।
ओम
जोबोद मोजां बिदिबाथ' ओ फुङाव बेरायनो नांगौ आरो ना। फुङावनो उथिनानै जेनेबा जोङो जेसे हायो फुंनि उथिबा मोजां आरो ना आंबो नाजागासिनो फुङाव उथिनो नाथाय आंना समफोर खौनो बेफोरबायदि मोजाङै थि खालामनो हायाखै सातथा बारनानैसो उथिनाय जायो आरोना आगोलनि समाव' उथियोमोन आंबो बिदिनो फुङाव नाथाय दायो देलाय स्लाबनो हायाखै मोजांनि खोथा नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि फुङाव उथिनानै थाबायनो हायो आरो ना मोजां बार मोनजायो आरो बेफोरबायदि खोथा
जों गावनि देहाखौ मोजाङै लाखि लाखिनो थाखाय मा मा खामानि मावनाया मोजां नोंथाङा बेनि सायाव एसे बुंथिना होनो हागोन नामा
औ ओरैनोथ' जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो गावनि जानाय लोंनायनि सायाव मोजां नोजोर होनांगोन आरोना बेनिफ्राय ओरैनो न'फोराव नायोब्ला बे ओ जेनेबा लोंनाय दै आरोना लोंनाय दैफोरखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगोन खायफाबा डाइरेक्टनो दंखलफोरनिफ्रायनो गामि एरियाफ्राव लोंनाय नुनो मोन आरो मोजां मोजां सिखिनाय दैबो खालामा बिथांमोना होमब्ला बेफोरखौ सोलायनांगोन न'खरनि थाखाय एक्सट्रा फिल्टार खालामबावनाय दै लोंनांगोन आरो मानो होनबा अ मानो होनबा माने दैनिफ्रायबो जोबोद माने बेमारफोर जायो नालाय मानसिया मोजां दै लोंबा देहानि थाखायनो मोजां मोजां जायोनालाय ओंखायनो दै लोंनायफोरखौ बेनिफ्राय आरो बिदिनो जानाय लोंनायनि सायावबो मानसिफोरा नोजोर लानांगोन आरो खायफाबा देहानि ओरैनो जेनेबा एसे देहानि प्रब्लेम गोनां मानसिफोर थाखायो खायफा खायफा जिनिसखौ बिथांमोनहा जानो हाया एलारजि जायो मा जायो ओ अब्ला बेफोरबायदि खायफा बा प्रेसार गोनां मानसिफोरा औ नोजोर होनांगौ आरो
सोंजागोन खोनादों नोंथां खोनादों
ओमफाय नोंथाङाबो मा सानो माबायदि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दै फोरमाय जागोन
आंथ' सानो दानाथ' रासायनारि हासार जाजोब्बाय बांसिन मैगं थाइगङानो जोंना बाजाराव मोननायफोरा ओ जों आगोलनि जों दानिजों मानसिफोरखौ रुजुना नायनो थाङोबा गोबां फाराग दं मानोना आगोलनि मानसि फोर बारा बिदि रासायनारि हासारनि मैगं थाइगं जायामोन बेखायनो बिसोरो लो गोनां माने गोख्रों जब्द' जायोमोन आरोना।
नोंगौ
दानि मानसिफोरा माने बेफोरबायदिनो मैगं-थाइगंङावबो हासारनि जाजोब्बाय फारसेथिं आरो दानि मानसिफोरखौ नुनो मोनो जेनेबा सकफोराव थांबाथाय फास्ट फुड जानायखौ। बांद्राय थाव जाबाबो मानसिनि थाखाय देहाया मोजां नङा गाज्रि जायो। जेरै मानसिफोरा चिकेन मम' चावमिन बेफोरखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो आरोना। जोंनि लाइमोनफोरखौ
औ।
दा आगोलनि जेनेबा सेंग्रा बा बोराय बुरैफोरा बेफोरबायदि फास्टफुड जानाय बारा गैयामोन। बिसोर हेल्दि न'आवनो गायनानै बा गोबोरखि हासार होनानै मोजां मोजां मैगं-थाइगं जायोमोन आरो गावनि देहाफोराबो जोबोद माने गोख्रों स्ट्रंयै थायोमोन आरो
नोंगौ।
बेखिनियानोसै।
औ नंगौ थारैनो बे खोथाया आगोलनिफोरा मानो बिथांमोननि देहाया मोजां मोन होनबा बेनो आरोना बिथांमोना मोजां जानाय लोंनायमोन दानि जुगाव थ' बेफोरबायदि रासाय आरि आओ थावफोरख खौनो बांद्राय फास्टफुडफोरखौनो बांद्राय जायो आगोलनि समाव गैयामोनबो आरो ना हासार हासारफोरखौबो आगोलनि समाव जोबोद खमबा होआमोनानो आरो बानायखाजोबनायमोन जोंफोरा न'खरनि गोबोरखि बा बिदि बिलाइ सेवनायनिफ्राय जानाय जा ओम हासार टाइप आरो ना। न'निनो मोजां मोनो आरो बेफोरो देहानि थाखायफाबा बिदिनो बेफोर बायदि ओ मैगं-थाइगं जानानै रासायनारि ओ थानाय बेफोरखौ जानानै देहायाव गाज्रि गोहोम गोलैयो जागासिनो आरो बेखौ नुनो मोनदों बेनिफ्राय आरो ए थांङा देहानि सायाव मा बुंबावनो सानदों बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन माबाफोर सोंनोब्ला?
खौ फिट लाखिनो गोसोबा जों एक्सारसाइस खालामनांगौ मानसिया।
उम
नों जिखुनु एक्सारसाइसआनो जा माने मरनिंआव सिखारनानै खालामोब्ला देहाया एसेबाबो मोजां फ्रेस जायो आरो बा नोङो फुङावनो सिखारनानै थाबायथिं।
औ
ओमफ्राय खारो फिल्डआव थांनानै खारोबाथ बे बांसिन मोजांबाव देहाया जोब बोर मोजाङै थायो माना जों मानसिया ओरैनो जिरायनानै थाबा जोंनि देहाया गाज्रि सायाव गाज्रि जायो मानसिया गोलोम गारनो नांगौ दा सिंनि मैलाफोरा ओंखारनानै बाहेर जायो
औ नंगौ नोंगौ जों बेफोरबायदि खायफा माने बियाम बा बेफोरबायदि माने खामानि दामानि मावनो नांगौ आरो ना जायनि फ्राय जोंनि गोलोमदैया ओंखारलांनो हायो नङाब्ला बे माने गाज्रिया देहानिफ्राय ओंखारलांथारनो मोनाबा जोङो जायो लोङो खामानि मावो ओरैनो जेनेबा थायो आजिखालिनि मानसिफ्राथ एसियाव थायो गोबाङानो नोङा होनबा एसियाव थायो आरो जानाय फोराबोथ आ आगोलनि बायदि मोजांबो नंबावासो ना बेदर सानफ्रामबो जायो खायफाबाथ बेनिफ्राय बिथांमोनहा बिदिनो गोलोमदैबो ओंखारहोआ जिमबो खालामा थाबायाबो फुङाव बियाम आरियाथ गोजान जाननिनो खोन्था बेनिफ्राय देहायाव थानायफोरा ओंखारनो मोना नालाय गाज्रिया ओमफ्राय सिङावनो सिं थानानै माने देहायाव बायदिसिना बेमार लाबोयो आरो ना प्रेसारानो जा दडाइबेटिसानो जा माबा माबि सिना बेमार जायो आरो बिथांमोना
औ
माबाफोर सोंथि सों सोंबावनो दंबा नोंथाङा सोंजागोन आंनाव
औ ओ नोंथाङा माबा मोनसे बेफोरबायदि देहा गोग्गो जानो थाखाय माबा मोनसे बिदि बियामफोर माबा मोनसे खालामो नामा फोरमाय जागोन
खालामनाया आङो मरनिंआव सिखार
अ हेलौ खोनादिया अ
फोर नङाबा नैजिबारसो आं फुसाब खालामो
औ जोबोद मोजां बिदिब्ला
उम समाज गारनानै आरो बिद बिदिनो एक्सारसाइस खालामबावो आं नेमफोरखौ मिथिया
उम
आरो जोंना मोनसे दंबयो बेखौ आलम बिलुम ना मा होनो फारसे गन्थंजों हांबोनानै फारसेथिं हेगारनाया बेबो जोंनि देहानि थाखाय ओइ जोबोद मोजां जों जे औ बे बे खालामबाथाय माने हां लानो जोंनि समफ्ल माने मोजां जायो आरो। आरोना जोंङा। हांलानायाव जेबो उसुबिदा जाया आरो गावखौनो बुहुद स्ट्रं फिल खालामो माने बिदि। खालामोबा।
नंगौ थारैनो बेफोरजों देहानि थाखाय जोबोद मोजां खालामामनो नांगौ आंबो एसे एला खालामो बेफोरबायदि हांनि सायाव थानाय एक्सारसाइस। फोरखौ आरोना अब्लाथ' नोंथां जोंना
जों औ नोंथांजों बेफोरबाय ओ खोथा रायज्लायनानै जोबोद गोजोन्नाय थाबाय।
औ आंबो गोजोननाय थाबाय आं आसा खालामो उननि आयदायाव लोगो मोनफिनबावगोन। ओ गोजोनबाय।